खोदोना नों औ औ खोनादों ना अ ओ दायो मा खालामदो नोंथाङा।
आङो दाथ' ओरैनो
अ ओ नोंथाङा सम होनो हा योबा आं मोनसे टपिकनि सायावसो बाथ्रा रायज्लायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
अ अ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
अ ओ आं रायलायनो नागिरनाय टपिकनो जाबाय नोंथां जोंहा ओ जोंनि ओनसोलफोराव गोदोनिफ्राय दासिमहालागै ओ माबोरै जौगाबोखो मा मा सुबिदा फैखो गोदो मा जेंना जेंसिनि गेजेरजों ओ भुगिनांबोखो बेखौ एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो आं
औ जोंनि बर' समाजनि जेंना थारमान ना?
बर' समाजनि जेंना ओ होमबा नोंथां आं एसे जागायना होग्रोनोसै खोमा?
औ औ नोंथां दे
ओ जोंहा आङो जोंनि ओनसोलावनो एसे गोदोनिफ्राय नुबोनाय खोथाखौनो एसे बुंनोसै आङो।
औ औ
ओ जोंहा बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो
औ
बेबायदि ओ हादान सिफायनानै थानाय हाग्रा बंग्रा सिफायनानै थानाय मोनसे हा रि जानोखि ओ आजौ आजैमोननिफ्राय ओ जोंहा गोबां दाब दाब जायगाफोराव बर'फोरा गावनिनो ओ रायजो राजा ओ ज' जाबोनानै गामि खुंबोनाय गामि बानायबोनाय मोनसे हारि। ओ जोंहा ओ गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबां सुबिदा आरो खाबुफोरा गैयाखौनो बुंजायोमोन। ओ जोंहा गोदो ओ जानोखि सबसे गेदेर जेंना बेफोरो जेंनाफोरानो जादोंमोन जोंहा ओ खाथि खाला जेबो सावस्रि देहा फाहामसालि गैयामोन ओ मोजां फरायसालि गैयामोन जोंहा हान्थिनो थाखाय हान्था मेलानि जोबोर ओ जेंना जेंसि जायोमोन नुजायोमोन आरो जोंहा गोजान गोजान ओ जायगायाव जोंहा खबर लानो कल खालामनो थाखाय जोंहा मबाइल होरि जोबोर खम नुनो मोनोमोन जोंहा गोदो ओ कमिउनिकेसन फोनांजाब राहाया जोबोर जेंनामोन आरो गोदो गोदाय नाथाय आथिखालाव औ नुबोनाय बायदि दा जानाखि जौगानाय बे जौगानाया जोंनाव फैबाय।
फैबाय औ
गोदो गोदाय खाथि खाला फरायसालि मोजां गैयामोन जोंहा गोबां ओ दै बबारि दै बारनानै हाग्रा बंग्रा सिनखावनानै जोंहा फरायसालियाव फरायहैनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालाव बेबायदि फरायनाय गोजान जायगा थांनानै फरायनाय खस्थ'यै हान्थिनाय बेफोरो जोबलांनो हमबाय ओ जोंहा खाथि खाला मोजां फरायसालि प्राइभेट सोरखारि बेफोरबायदि फरायसालि जोंहा गायसनबाय। ओ जोंहा गोबां मोजां मोजां बर' फोरोंगिरिफोरबो फैबाय ओ जों बेफोरखौ दा नुनो मोनसै आरो जोंहा हान्था मेलानि राहा जानोखि हान्था मेला जोंहा गारि मथर दावबायनाय बेफोर हान्था मेलानि राहाया जोबोर मोजां जानो हमबाय जानो कि गामि बिथोरनिनो लामा सामा बेफोर लामा सामाया इटानि ब्लक आलिखेथ्रा पाक्का बायदिसिना जालांनो हमबाय जोंहा गोदोनि ओमाय गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो नोंथां आरो देहा फाहामसालि ओ गोदो गोदाय जोंहा देहा फाहामसालि हस्पिताल बायदिसिनाखौ गैयाखौनो बुंजायोमोन। जोंहा ओ देहा फाहामनो थाखाय आ हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोंहा खांनाय ओ मुलि एबा हाग्रा बंग्राजों बानायनाय मुलि बायदिसिनाखौ जोङो गोबाङानो बाहायोमोन गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय दा जों आथिखालाव नुनो मोनबाय जोंहा खाथि खाला गोबां ओ सोरखारि प्राइभेट बेफोरबायसा हस्पिटाल देहा फाहाम फाहामसालिफोर जोंहा गोबां नुनो मोनबाय आरो गावब गाव खुलिनाय जोंहा प्राइभेट फार्मासि बायदिसिना मेडिकेल बेफोरबायदिबो नुनो मोनबाय जोंहा हाग्रा बंग्रा जानांनाय एबा हाग्रा बंग्राजों जोंहा सावस्रिखौ फाहामनाय बे बेफोरो जोबोर खम जालांनो हमबाय आरो दायो जोंहा बेखौ गामि बिथोर गोथौ जायगाफोरावल' दा एसे एनला नुनो मोनसै आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि जायगायाव आरोबाव गोग्गो दैनि गोग्गो लोंनाय दैनि जानखि सुबिदा बेफोर सुबिदाया दा जोंनाव फैनो हमबाय गोदो गोदाय बेफोरो जेबो गैयामोन
ओ जोंहा दा गोग्गो दैनि सुबिदाखौ सोरखारा जोंनो बानायनानै होनायखौ जों नुनो मोनबाय
ओ जोंहा आरोबाव ओ फरायनायनि बेलायाव जोंहा दायो गोबां नुनो मोनबोयो जोंहा बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादा जानोखि जों नुबोदों ओ बेफोरबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाइ मावबादाफोरबो जोङो गोबां नुनो मोनदों बे हारि जौगानाय आरो फरायसाफोरखौ गोरों गोरा खालामनायनि थाखाय बे मोनसे जोबोर मावनांगौ गोनांथार दायथ' आरो जानखि औ दायथ' गोनां हाबा ओ बेफोरो जोंनि समाज जौगानायाव जोंनि हारि जौगानायाव जोबोद मोजां गोहोम खोलैयो ओ सासे गथ'नो मोजां सोलोंथाइ होनाय दा बेफोरो सुबिदाफोरा जोंनावबो फैबाय बेनिखायनो जोङो हारिखौ जौगाहोनोबाथाय ओ जोंहा गथ' गथायाइ आरो जोंबो ओ स्किल डेभेलपमेन्ट बायदिसिनाजों लोगोसे जोंहा फरायनायखौ लांफानानै हारिखौ जौगानो एबा जोंहा थांना थानायनि मोनसे मोजां गोग्गो राहा लामा ओ बेखौ दिहुनलांनो जोंहा हानाय जाबाय आरो दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे सेनला बेनि सोमोन्दैनो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा आंनोबो एसे बेनि सोमोन्दै बुंथिनानै होदो नोंथां
औ औ दा नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेयो खोब ओंथि गोनां थारमाने बर' समाजाव जिखिनि बाथ्रा हाबसोनानै दङ जिखिनि गोदोनिफ्राय दासिम सिम नोंथाङा बेनि सायावहाय मोजांथार खेंथथि होबाय आंनि फारसेनिफ्रायबो आं ओरै बुंगोन। गोदो-गोदाय जिखिनि बर' हारिया ओ मोनसे थासारियाव थांनानै दंमोन। बै मोनसे समा गोदो गोदायनि मोनसे समा जोंहा खोब मोनसे भुगिनां थासारियाव दङमोन बै समाव
नंगौ थारैनो
जानायनिफ्राय लानानै फरायनायनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनायनि- लानानै मावनाय-दांनायनिफ्राय लानानै। गासिबो बिथिङावनो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मोनसे लोरबां थासारियाव दङमोन।
नंगौ।
आरो दिनैनि समाव थासारियाबो मोजां जाबोबाय
औ औ
मोनसे सुबिदा लानो थाखाय बा मोनसे गावखौ मोनसे गावखौ सासे गोरों सुबुं हिसाबै दिन्थिनो थाखाय बा गावखौ सिनायथि लानो थाखाय दिनैनि समा खोब मोनसे मोजां।
औ औ
सासे गारजेना सासे दिथागिरिया
औ औ
गावनि गथ'खौ बा गावनि फिसाफोरखौ मोजांथारै मोनसे थासारि होनो हायोब्लानो दि जोंनि गथ'-गथाय- फोरा मोनसे गुन गोनां बा गाव- खौ सुबुं सम्पद हिसाबै दिन्थिनो हायै दिनैनि समाव जों नुनो मोनबाय। दा गोदोनि समाव जोंहा गारजेन हिसाबै दिथागिरि हिसाबै गोबांथार जोंहा माखासे बिथिंफोराव उइकमोन। दा माने मोजां थासारि नङामोन। जायनि जाहोनाव बै गथ'नो जानायनिफ्राय लानानै गाननाय-जोमनायनिफ्राय लानानै बिजाब बायनाय खलम बायनाय
औ
इदिनो थांनाय फैनाय सुबिदानि थाखाय खोब लोरबांमोन। जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां फरायसा गथ'फोरा बेबायदि टेलेन्ट दंबाबो गियान दंब्लाबो गावहा मोनसे थांना थानायनि थाखाय सिनायथि लानो थाखाय मोनसे ओ गोहो दंमोनब्लाबो बै समावहाय दिन्थिबोनो हायाखै। दा बैफोर सुबिदाफोरा गोदो-गोदायनि दिनैनि समाव आ जिखिनि थासारि जाफैबाय मोजांथार मोनसे थासारि सुबुं सम्पद गावखौ सिनायथि होनो थाखाय जोंहा खोब मोनसे गोरलै थासारि दिनैनि समाव जाबाय। जायनि गेजेरजों जोङो एसे गोसो होनानै फरायोब्लानो गोसो होनानै लिरोब्लानो जोंहा मोजांथार मोनसे ओ थासारियाव लानो हानाय गावखौ जाबाय। दा बेखिनि आ ओ बेबायदिनो जोंनि सोरगिदिं थासारिनि जौगाखांनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदो- गोदायनि समावहाय नोंथां दहाय बुंनाय बायदि जोंहा मोनसे सरकारि देहामसालि जोंनि ओनसोलाव गैयामोन। मोजांथार मोनसे फरायसालि जोंनि ओनसोलाव गैयामोन। मोजांथार हान्था मेला जोंनि नैबे ओनसोलाव गैयामोन। दा सम लायै सम बोथोर लायै बोथोर जोंहा जौगाबोनो हमदों। दा बर'फोरा गोदोनि समाव जिखिनिमोन ओ दिनैनि समावहाय गोरों गोरा जाबाय आरो जोंनि जिखिनि खामानि मावनाय बेखौ जोङो मोजांथार मोनसे- थासारियाव सोलायनानै दे-दिनैनि समाव जों सफैनो हाबाय आरो जोंनि ओ गासिबो बिथिंखौ नायनानै मोनसे बेबायदि थासारियाव थाबाय थायोब्ला इयुन समावबो जोंनि जिखिनि थांना थानायनि जोंनि
औ।
समाजनि मोजां हाबा बेयो खोब मोजांथार मोनसे थासारियाव थाहैगोन। दा आं बुंनो साननाय बाथ्राया बे जोंनि गासैबो दिथागिरिफोरा बा गासै गारजेनफोरा ओ गावनि गथ'खौ मोनसे मोजां फरायनाय थासारियाव दोनबाय थायोब्ला जोंनि सा फ्रोमबो बर' गारजेनफ्रा बेबायदि दोनबाय थायोब्ला जोंनि साफ्रोमबो बर' गथ'फ्रा बर' सोलोंसाफ्रा मोजांथार मोनसे थासारियाव लानानै गावखौ मोनसे सिनायथि गोनां सुबुं खालामनो हागोन आरो इयुन समाव जोंनि बर' ओनसोलनि बर' हालामनि सुबुंफोरखौ जोङो गोरों गोरा खालामनानै जोंनि समाज खौ मोनसे डेभेलप मोनसे खालामनो हागोन दा बेखिनि बाथ्राखौ आं नुहुरो दा जोङो गोबांथार बाथ्रा नङाब्लाबो मा खासे जों बाथ्रानि सायाव जोंनि समाजनि बाथ्रानि सायाव सावरायबाय। नङा होमबा नोंथां औ जों जेखिनि सावरायदों बे मोजांथार जाबाय।
ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांदों बे जोबोर बेसेन गोसा आरो गोहोम गोनां बाथ्रा। ओ नोंथाङा जा खिनि बुंलांदों ओ नोंथां जोंना समाबो नै जानोसै। ओ नोंथाङा जाखिनि बाथ्राखौ बुंबाय बे जोबोर बेसेन गोजा नोंथांनि बे बुंफोरना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर ओ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
दे दे नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे।